हेल'
हेल'। ओ फुंनि गोजान खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय नोंथां।
उम नोंथां उम उम उम।
नोंथाङा ओंखाम जाबाय।
औ नोंथां आङो संबायदोंसो दासो।
अ संबायदंबा मा ओंख्रि संदो मा ओंख्रि।
आलु आलु बे
उम ओमफ्राय।
बि आ न बेनो
नोंथाङा दिनै मा मा खालाम मा मावगोन।
जोनाथ' बिनो।
ओ।
हो। हेल'।
हेल'
अ अ मा बुंदो नोंथां।
हेल'।
मा मा मा बुंदों नोंथां बुजियाासै आङो।
अ नोंथाङा दिनैनि थाखाय मा खालामगोन ओरैनो मा
नोंथाङा दिनै सानसे मा मावना थागोन
बेनोसै आंना खसेया जब मावो मेडिकेलाव मेडिकेलाव मावो नोंथां आङो।
अ अ
मा मोन नोंथां? हेल' हेल'। हेलौ‌ नोंथां? हेल'
हेल'। हेल' अ नोथां अ ओइ। खल हरदोंमोन खासे आदा नोंथां।
अ
नोंथाङा कलखौ खोनानाय नामा नोंथां?
उमहु
आ अ।
खोनायाखै।
ओमफाय नोंथाङा मेडिकेलाव मावो होमबा नोंथां। नोंथांदो आं धिनै मोनसे खोथानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथां।
मारै बाहागोनि नोंथां।
ओ बे खोथायानो जाबाय मबेल मबेलखो लानानै मोनसे खोथा सावरायनो नागिरदों। नोंथाङा मबेलदो जिउनि जिउआव माबायदि मुलाम्फा मोननो हादों मबेलदो फोरमायना
ओरैनो ताइम पास ताइम पास जायो नोंथां।
औ नोंथां।
उम मोजां बाहायबा मोजां बया बाहायाबा बया नोंथां।
उम।
उम नोंथाङालाय
ओ आंबो आं आंथ' बहुद मोजां मोनो मबाइल नायनानै आरो मबाइला जिउनि थासारिखौ जोबोद गोरलै खालामो जेरै बेयाव ससियेल मिडिया नायनो हायो इयउटुब नायनो हायो फेसबुक नायनो हायो इन्सटाग्राम नायनो हायो आरो अनगायैबो इउटुबावथ आरो गियान लानो हायो भिडियअ नायनानै
उम
आरो मबाइलाथ बहुद बहुद फिसार्स थायो मबाइलाव
थायो थायो थायो।
जेरै बेयाव
केमेरा थायो हल हल नायनो दा नै जों दा जाय जि दो हरदो बिनो मबाइल आरो
दा गोजान गोजान मानसिनो गोजान गोजान मानसिनो बे गुबुनाव थानाय मानसिफोरजों नाम्बार फन नाम्बारबो लानानै कलायनाहा करलायलायनो हायो।
औ
आरो बेनि अनगायैबो आरो बुहुत केमेरा दङो बुहुत फिसार दङ जेरै केमेरा आरो भिडिअ खालामनो हायो फट' खेबनो हायो।
आ
आरो आरो मेप नायनो हायो जेरै दा लामा आन्दायबा लामा होनन्दायोबा बेयाव गुगोल मेप होननाय मोनसे एप्स थायो बे ज मबाइलनि फिसार्स याव मानै माने आन्दायनाय लामखौ सुना हाबानो माबाखो जायगाफोरनो हाबानो लाना थाङो जायगासिम आरो गोबां रोखोमनि फैसाबजों जेरै केलकुलेटार केलकुलेटाराथ' आरो जोबोद गोनांथि मबाइलाव केलकुलेटार थायो। लानायफोराव हेफाजाब होयो। उ आरो बिनि अनगायै सल खोना संनो हायो। बि गोबां फिसार्स दं आरो गेम गेलनो हायो गेम गेलेनानै टाइमखौ स्पेड खालामनो हायो टाइम माबा खालामनो हायो माने माने गोसोखौ गोसोखौ गोजोन होनो हायो गेम गेलेनानै जेरै फ्रिफायार सिअसि गेम बायदि बायदि रोखोमनि गेम गावलायनाय गेम आरो
पाजाल गेम आरो दोङो आरो बहुत रोखोमनि गोरलै गथ' गथ' गैलै गथ' गथ'फोरनिबो गेम दं गोरलैफोरनि गेदेरनिबो गेम दों दा आरो मबाइलखोबो मोजां बाहायबा मबाइलजों खामायनायनि जैब सोरियाबो खालामनो हायो मबाइलावनो थायो एप्स ग्र' एप्स थायो मिउचुयेल फान्ड माबा इनभेस्ट खालामनो हाया आरो मबाइल लो माने मबाइलावनो माबानानै इनभेस्त खालामनानै माने स्टक मार्केट बायनो हायो उम आरो बिनि अनगायैबो मबेलाव हायो फिलिम नायनो हायो बिनि अनगायै आरो माने केमेरा खेबना दोननानै मेम'रियेल फथ'फोरखौ लाखिना दोननो हायो
उम नंगौ नोंथां
उम नोंथाङा मा बुंनो सानो माने बेयाव रिसार्सफोरनि बागैखौ बुंदोंना नोंथांङा
मोजां मोनो
उम
दाइरेक्त जा
बिनो आरो बोथोर आरो गेम गेलेयो दा नै मबाइल नायनानै आंबो टाइम पास खालामनो हायो आरो मबाइलावनो फरिखाफोर जाबाथाय मबाइलावनो फरायनो हायो इन्टारभिउफोर जाबाथाय थाय मबेलावनो कुइसन कुइसन पेपारफोरखौ सार्च खालामनानै नायनो हायो
अ नोंथां औ
आरो लाइफआव मबाइला बिराद गोनांथि नोंथां मबाइल गैयाबा आथिखालि जेबो आनो जानो हाला
नोंगो नोंथां
मबेला मानसिनि मोनसे मोदोमनि पार्ट जाना थाब
बेयाव आरो बुहुत रोखोमनि पेमेन्टबो खालामनो हायो आरो दां बुहुद माने जिउनिनो पार्ट जाहैबाय आरो मबाइला मबेल नंङाला मानसिया जिउआ बिराद माबा जागोन आरो गोरा जागोन जिउ सालायनायाव जिउ हेल' हेल' हेल' हेलौ नोंथां
फनफैदोंमोन नोंथां
अ रायलायबाय नोंथांङा
रायलायबाय
आंनाबो फन फैबायदोंमोन दहाय नोंथां आंबो रायलायबाय रायलायहांबाय नोंथांङा हेल' हेलौ
अ रा फन फैदोंमोन नोंथां फन फैदों रायलायखांबाय
उम दाथ' नोंथां मबाइल बुं मबाइलाथ' बहुद हेफाजाब होयो मानसिनि जिवआव
जेरै दा दा जि फुटबल आइपि एल माबा जायो
याव बेखौबो मबाइल नि जोरैनो नायनो हायो आरो नोंथां
मबाइल एप्सआव आरो बेयाव मबाइलानो टिभिबो जायो आरो नोंथां नायनो रोंबाथाय टिभिनि एप्स बोनानै टिभियाव जि फैयो बेखौनो नायनो हायो आरो मबाइलाव माने माल्टिटास मावनो हायो आरो मबाइलजो बुहुत माल्टिटासक दोङो माल्टिटास्क खालामनो हायो बाहायनो रोंबाथाय जेरै मबाइल नोंथांनाव मा मबाइल दं
आनाव
अ गोबां गोबां ब्रेन्डनि मबाइल दङो आरो नोंथां ना जेरै रियेल रियेलमि आरो माइक्र'स मेक्स नि आंनाथ' पक' मबाइल पक' एक्स सेभेन प्र'
बोरै मोनदों बाहायनानै
अ बाहायनानैथ' जोबोद मोजां गेमिं फन जाय जाहैबाय नालाय गेम गेलेनो हायो आरो नोंथां नोंथांनियालाय मला माब्रै
ओ गेम गेलेयो ओमबा नोंथाङा
दा आय मबाइल होनबाथ' आरो मोनसे दों आइफन आइफन होननायदों एपोल मबाइल बुहुद दामि
बहुत दामि मबाइल आरो बेफोर आरो सानबाबो साननो हायि बायदि फैसा लायो एकदमबारे लाक लाकनि मबाइल सामसुं होननाय सामसुं मबाइलफोरा दा नोंथाङा ओ ओ दुनियाव मा मला बांसिन दामिसि सिन
आइफन लानो हादों
अ सेकेणड दामा नोंथां मायो नैथि दामा
सामसुं सामसुं बायदि मोनदों आरो ना सामसुं ना नोंथां उम हेलौ हेलौ लाय मा मबाइल सालायनो मोनखो नोंथां।
औ
हेल'
खनथाम
हेल'।
हेल'
अ माो माबा सालायनांगोन नोंथां।
एबा
आ एफान नोंथांजों रायजलायनानै गोसो गोजोन्नाय होनबाय नोंथां।
ज
इनि उनाव रालायबावनोसै
दे दे
दे दे